हेल नों हेल नोंथां खोनादों दा अ खोनादों दा नोंथां अ मा खालामदों नों थाङा? मा खालामदो होनदो?
अ ओरैनो जिरायना
खोनादो दा?
मोन औ औ नोंथाङालाय मा खालामदों?
दं ओरैनो, खबरफोरा मोजां दा नोंथांना? खबरफोरा मोजां दा नोंथांना?
अ हा मोजाङानो नोंथाङा ना? औ मोज
अ अ मोजाङैनो दोंथयो दे मोजाङैनो दोंथयो दे।
औ।
आङो मा होनो नोंथांनाव ओ ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसो माने सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दा फ्रिबा जेबो दि हामाखैबा
प्रियानो दं। दे।
अ
नोंथाङा सावरायनो हागोन दे।
ओ ओ बुंनि दे आं मा होनो? ओंख्रै ओंख्रिनि बागै नोंथाङा ओरैनो नो मा मा ओंख्रि मोजां मोनो बिदि दा दाथ बरफोरना बिराद गोथाव गोथाव ओंख्रि दङ। हेल
अ अ जों औवा मेवाय
ओ।
औ खोनादों।
हा अनला खारै मोजां नाङोना नाङा?
नाङो।
उम
अनला सबाय बिदि अला औवा मेवाइ दाउ नोंथाङालाय मा मा जाना मोजां मोनो?
आंबो मा होनो अमा मा अमा अमा खौ मोजां मोनो अमा जिखुनु अमाखौ मोजां मोनो आरो। अमानि जिबाबो ओंख्रिबाबो अमाखौ मैथाजों संबा बिराद गोथाव नाङो ओमफ्राय ओ मा बे मावै औवा मेवाइजो ओमफाय बिनि उनाव अन-अनला खारैखौबो मोजां नाङो आरो। बांसिन अनला खारैखौनो मोजां मोनो आङो। ओंख्रिफोरनि मादाव। नोंथ' ओ दालि ओंख्रिखौहाय मोजां मोनो ना मोना? आं दालिखौहाय जानानै
औ। आवगोल दे।
हो?
दालिखो बारा मोजां मोनला
अ अ
नोंथाङालाय दालिखोलाय मोजां मोना मोना?
दालि ओंख्रिखौहाय बिदिथ' सरासनस्रा जोंना दालिखोनो जानाय जायो आरो ओमफ्राय
उम
नोंथाङा ओंख्रिफोरखौ जेनेबा बा अनला ओंख्रि खो मायदि सङो?
आङो अनला अंख्रिखो संफेराखै
औ।
दिनिसिमबो संफेराखै आङो दालिफोरखौलाय संबाय थायो आरो सानफ्रोमबो।
ओ माबायदि सङो?
जां मोनो नामा? दालि खारिखौहाय नोङो।
आरो दालि
अ
औ
मा होनो दालिखौहाय मालाबा बिदिनो रुनानैबो सङो जेनेबा थाव होआलासिनो। रुनानै जेनेबा रुबाय ओमफ्राय खारै इसे होनानै बिदिबो सङो आरो मालाबा। मालाबा आरो एसे थाव होनानै जेनेबा पियासफोर इदिनो बिदिनो मस्लाफोर इदि होनानै दोनबाय एसे इदि-इदिबो सं माने जायो मालाबा। बिदिबो मोजां नाङो ओ।
ओमफ्राययो नोंथाङा मिथिगो नामा इदि औवा मेवाइखौदि आसार बानायो दे।
अ अ औवा मेवाइ आङो बेखौबो बानायफेराखै बानायफ फेरनायालाय औवा मेवाखोबो आसार
औ खिन्थु जोंहा बानायो माने न'आव
अ न'आव बानायो जोंहाबो खिन्थु आङो इदि सोंनाबो लाफेराखै ओमफ्राय माबाददि बानायो बेख बेखौ मिथियाखै आरो ना जिखुनु ओ बे खौ हानानै फोरान ओ जेनेबा बिदि हानानै हानायखौल'सो नुदों आं ओमफ्राय मा मा होयो बिदिखौ नुवाखै खै आङो
अ माने औ माने एखौथ' जोङो जेनेबा औरा मेउआ हा लाग्रोबाय दाना माने बिदि गुवार गुवारनो हाना लाग्रोबाय दा
उम
ओमफ्रायायो हानानै जेनेबा जों इखौ आचारफोरखौथ' बारा इदि गिदोर गिदोर' जाया नालाय औवा मेउआ आससाखौथ' जों इदि गिदोर गिदोर जाया नालाय बिदि जोङो फिसा फिसासो जायो दाना ओंखायनो माने बेखौ बेखौ जोङो इदि जेनेबा नोंथाङा जेनबा मा बुस तु माने इदि सारब बस्तु माने गबौ बस्थु जेनबा गेलास फिसा ह गेलस गिदिर जा माने नोङो नोंथाङा जेनेबा औवा मेउआखौ गिदिर गिदिर हाना लाग्रोननानै जेनेबा बेखौ माने नोंथाङा ओरै माने गेलास जोंबा ह माने खुरैजोंबा जोंबाबो जेनबा जाय जायखि जाया बसथुजोंनो फिसा फिसा खालामना लाग्रोनांगौ आरो ना बेखौ थुफ्लेनांगौ आरोना।
अ अ।
थुफ्लेना लाग्रोनांगौ आरो ना फिसा फिसा खालामना लानांगौ आरो। माने आरोनो आं बेनि उनाव जेनेबा खायफाफोरा माने हालदै होयो ना खायफा मानसिफ्रा हालदै होयो ओमफाय खायफाफोरा होआ ओमफाय खायफाफोराथ' माने इदि बेबायदि गोदोर गोदोरखौनो जानानै मोजां मोनो ना जेनेबा इदि गोलाव गोलाव गोदोर गोदोरखोनो थ बेफोर माने गावब गावनि हिसाबैनो माने नों माने हिस गाबागावमाने माबोरै जानो गोसो बिदि
माबायदि जायो ओ आसारफोरखौलाय एसे फिसा फिसा जेनेबा ओमफ्राय ओं ओंख्रिफोर संनोबा आरो इसे गिदिर गिदिर उम।
बिदिनो हाना लानानै माने जोङो इदि बयाम मोनसे साफ फा माने गोदोर माने बेसेबां नोंहा माने बेसे सां बुरजा माने मेवाया नोंहा बेसेबां बुरजा दंअ' बेसां हिसाबै ओ बेसां हिसाबैनो माने माने बएमयाव सोना दोनांसिगोन आरो ना। ओमफायो जों भयामखौ गोरा माने जेनेबा बार हाबैनि थाखाय बार हाबाथ' गोखा जागोन नालाय गो सोमैदि जायो नालाय थ इ'खौ जोङो माने गोरायैनो मारिना दोननांगौ आरो ना। हायो जेनेबा इदि मास मोनसेसो दोननानै जाजायो खोमा जाजा
ओ उम उम ओमफ्राय नोंथाङा खारै ओंख्रि मोन मोजां मोना मोना बिदि मैगं मे बिदि लाइ लाफाजों संनाय बे खारै मैगंखौहाय? खारदि जोंनिथिं खारदै खारै होनो आ
नाफोरजों संनाया दाना
नाब्रो संनाय दा मोजाङानो जायोदा नोंथाङा
उ उ खारै बेखौ ओ र' ओ जोंनिथिंथ' उ जोंनिथिं खारै होनो नोंसिनिबा मा होनो मिथिया ओ माबायो मा होनो फार्स्टआव जोंना नोंनिसो गोसो थाव होन ना होआ जेनेबा थाव होआबाथायलायक नोङो फार्स्टआव मैगंखौ होबाय बिनिनाव एसे एवनानै जेनेबा बेहाय खारै होनानै रेब होबाय जेनेबा थोर बिनि उनाव दै होना होबाय आरो बिदिबो सङो ओमाय खायसेया माने थाव इसे होनानै जेनेबा मैगंखौहाय एवनानै लाबाय ओमबाय ओ एवनानै बेनि उनाव मा होनो एसे रेब्बाथाय होमबाना दै होनानै खारै होबाय आरो ओमफ्राय नाफोर होनोबा जेनेबा एवफ्राम खानानै दोनबाथाय जेनेबा गारनानै होबाथाय बिदि सङो आरो
औ औ
उ उ
ओमफायो ओ इदि ओ नोंथाङा जेनेबा बा दाउ बेदरफोरखौल जागोनना जाया?
जायो दाउ जायो ओम हो मा होनदो?
जायो होनदों जेनेबा बेदरफोर मा मा
बेदरफोर बिदिनाव अ दाउ जायो दाउ बयलार जायो ओमफ्राय अमा जायो ना जायो खुसिया जायो नामा नोंथाङा ओमफाय साम जायो
खौथ जाथवाखै माने जाफेराखै आङो जाफेराखै आङो
अ आंबो जाफेराखै ओमफाय माबाखौलाय मा होनो बे एम्फौ लाथ थाखौहाय लाथा एम्फौखौहाय
अ इखौ जाफेरबाय जाबाय आं बेखौ जाफेरबाय
अ
नोंथाङा जाफेरबायना जाफेराखै?
खोजेमा जायो ओ आं बेखौबो
अ इफोरखौबो ओ जा
ओ खुसिया जाया ओमफ्राय इनाव ओ बोरमा बेदर जाया। ओम बोरमा बेदर जायो दा नोङो थाङा? बोरमा बेदर जायोदा?
जाफेराखै आङो।
अ अ
नोंथाङा जाफेरा नोंसा जा नोंथाङालाय जागोना जाया?
आङो बोरमाखौहाय जाया आंबो बोरमा जाया बे खुथियाखौ जाया।
औ
उम
ओमफायो नोंथाङा मैथाजों इदि एम्फौ जा ओ हांसो जायो।
था जाफेराखै आं। जाया आङो हांसोखौहाय ओ मा एम्फौ लाथा बिदि मै थाजों जाफेराखै।
जाफेराखैना?
उम
गोथावानो जायो।
ओ माबायदि संगौबा आं दिनैसो खोनाफेरदों माने बिदि जानाय।
अ बिखौ ना बि खौ माने जोङो जेनेबा मैथाखौथ' सुग्रोना लाबाय आरोना
ओ
ओमफायो सुनानै हाना लाबोबाय आरोना फिसा फिसा जेनेबा मैथाखौ।
उम उम
बेनि उनाव जेनेबा जों एम्फौखौबोथ' इदि रुनानै लाग्रोयोना? ओमफायो रुनानै जेनेबा फिसा फिसा माने इ गेजेराव थबस्र' थबस्र' इदि बस'ना लाग्रोबाय आरो ना। ओम फायो बसना लानानै जेनेबा होमबाजो मैथायाव मैथाखौ माने जों थाव होनानै मैथा ओंख्रिखौ संग्रोबाय आरो ना। ओमफाय संग्रोनानै ओ जेनेबा जोङो एम्फौखौथ' जों एवना लानांगौना एवनानै लानांगौ माने
उम
फास आवनो खम मोनबा जाबायना
उम अ बेदिसो
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै होमबा आङो
औ औ दे
औ दे